हेलौ
औ नोंथां
नोंथाङा आंनि आवाज बा माथोखौ नोंथांनिसिम खोनाहैदों ना
अ बिथां खोनाफैदों आंनिखौलाय खोनाहैदोंना नोंथाङा
औ औ दा नोंथाङा एसे बेस्थ'बा खामानिफोर मावदों नामा
ओहो बिथां बेस्थ'आथ' बेस्थ' नङा ओ ओरै एसे मोनाबिलिखाय आङो सा लोंनानै दसे गामि एरियायाव गावनि बेरायफैनाय जादों माने
औ दा माने कल खालामनायनि जाहोनानो नोंथां जों माने एसे खोथा सावरायनोबा जोंथ' दा नुनो थांदों माने बेमार आजारा बां बांलांदों बा मा गोदान गोदान बेमार फैदों बेनि खोथाबा बेसे एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा फ्रिबालाय आरो ना
अ आदसा हागोन बिथां जों सावरायलायबासो मिथिलायखागोन नालाय जे जों बोरै बिदि बेमारफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बोरै बेमारफोरखौ गावनि खाथियाव लाबोनो हाया बेफोरखौ जों सावरायलायनानै मिथिखागोन नालाय बिथां दे सावरायजेनदो
दा नोंथाङा फ्रिबालाय माने आं बिनि खोथाखौ एसे आवगायलांनोसै आं जे जे हायोना बेमारनि बिसय बा बेमारनि बाथ्राखौ आङो बेसेबां हायो आं नोंथांनिसिम सावरायनानै होनोसै ओमफ्राय जे हायो नोंथाङाबो बे बेमारनि बिस एसे आंनो फोरमाय हरफिनबा मोजां जागोन आरो ना नोंथां आं माने आंनि ओ थांखि बा आंनि टपिक लाना फैनायखौ आङो नोंथांनो फोरमायना होनोसै आरो ना
उम उम
औ दाथ' जों गोबां रोखोम नि बेमार नुनो थांदों आरोना दा जोंनि गामि बा जोंनि एरिया नोंथांनिखौबो गोबां गामिफोरावनो न'खरफोरावनो जानो हागौ बिदि बेमार बा ओ बायदिसिना दा दा जों खाथियाव नुनो थाङो जों लोमजानाया जोंनो सियर जायो लोमजानाय गगामोननाया जोंनि। पियर ना औ जों दा ओ लोमजानाय गगा मोननायखौ जों सियर मोननो थाङो जों बेफोर मानिफ्राय जायो? फा अखा सान्दुं अखा जों सान्दुं अखा बायदिसिना साइदिं सान्दुं गोसायाव जोङो खामानि बा जोङो बेरायथिङोबा जोंनो मा होनो बारहावा गाज्रि लानाय जायो बेजों गगा मोननायबा जों लोमजानायाव जों नुनो मोनो आरो ना आरो जोङो माने अखा सिजाबाय थाबाबोथ' ओ नोंथां जेनेबा जों लोम- लोमजानायखौ जों मोननो थाङो ओ बे अक्सि जानायजों आरो जोङो जों लामाफोराव जों मबाइल नायनानै थाबाबो जोंनो जेनेबा मा होनो ओ थाम्फै थाम फ्राय बायदिसिना लेथ्रा बुस्थुजों उजिनाय बेफोरजों अरजाबा मा जायो मानसिया बेमार जायो लोमजानाय हग गगा मोननाय हग बायदि बायदि। बेमार होनो थाम्फैजों बेमार जानायाथ' नोंथाङा मिथिगोन ओ बे देंगु देंगु बेमार ना देंगु बेमार नोंथाङा मिथिखागौ माने दा बेफोर माने बेमारा बुहुद साग्लोबबोदोंबा ओ बांसिन जादों जों हस्टेलाव बेफोरखौ दा बुहुद। देंगु बेमार जों माने नुनो थांदों। जों हस्पितालाव थांबा दा बेमारखौल' जों खोनानाय बा जों मि मिथिनो मोनो आरोना बे देंगु बेमारखौहाय आरो गोबां रोखोमनियाव औ जोंथ' माने जोंनि पास बोसोरबा बोसोरबानि उनाव जों ओरैबायदि बुहुमखौनो हिलायखाबाय मोनसे बेमार कर'ना भाइरास होननायखौ नोंथाङा मिथिखागोन आरो नोंथांखैबो जादों। औ फबे माने बिराद गिदिर बेमारमोन आरो ना बायह्रा फैनाय बे ओ भाइरास माने भाइरास बुस्थु मानसिफोरखौ दसेयावनो फाग्ला फाग्लि खालामनानै थैलाबायो आरो बिनि हांजों हां लाबाबो जोङो जेनेबा थाफाबानो जों बेमार मोनो। जेनेबा बे माने पास बोसोरनि उनाव जों जों नुनो मोनोमोन बेमारखौ माने बिराद गिदिर बेमार जों मानेखौ मोनखांबाय आरोना औ आरो जों दाथ' बुहुद कमन कमन बेमार दं जों आरो बे बाथ्राखौ रायलायबा बिराद गोलावबा जों जों माने आं नोंथांजों माने दसे सम रायजलायनो थाखायसो कल खालामदों नालाय बांद्राय गोलावबो माने आङो बुंनो साना माने आं जि हायो बेफोरखौ बुंगो आं सिगां जों बेमा नुदों जों औ जों मिरिलिया बेमार होन मिरगि बेमार होन दा जों जानाय लोंनायनिफ्रायबो जों बुहुत जायो जोङो आथिं सानाय होन जोङो माने थाबायनो हायो ओ
औ
मा होनो बेफोर बेरमखौ मोननो थाङो आरोना जों बांसिन मैगं थाइगं बा जानाय लोंनायनिफ्राय जों मोननो थाङो बे बेमारखौहाय आरो जों औ जों बे मिरगि बेमारबा जों मेरेलियाना जों जानाय लोंनाय दाथ जों बांसिन मैगंखौ मा मोनो जोङो मेडिसिन मेडिसिन होआबानो जों मैगं थाइगंखौ मोननो थाङाबा जों जोंथ जों हाथाय बाजार बा जों थाङोबा जों मोजां माल बुस्थुखौसो जों ओ गोदान गोदान मैगं थाइगंखौ जों लाबोनाय जायो ना बेफोरो जाबाय जानेबा सब मेडिसिन बा मुलि होनानै फेदेरनाय जेरै जों लाव फान्थाव बायदिसिना जायोबाय बेफोर मानो दा फास मैगं ओंखारनाय बुस्थुआनो जों मा मोनजायो जों मुलि जों गोदोनि दिनाव जोङो मुलिबो मोनि जायोमोन बा जों मुलि होयै बुस्थवा मैगं जायोमोन हाग्रा बंग्रानि ओमफ्राय बेमाराबो जोंनो मा खम खम मोनै थाङोमोन आरो जों हाग्रानि मैगं थाइगं जाबानो जोंनो एसे जों मुलिफोरखौबो जों हाग्रा दंफां ओ हाग्रा बायदिसिनाफोरखौ जों नागिरबानो मोनला बायोमोन ना आरो जों दा
औ नंगौ
औ गोबां रोखोमनि बेमार दं बिदिनो मिरगिया होन पेरालाायसिस जानाय ना पेरालाायसिस स्ट्रक जानानै मान सिफोर थैलाबायनाय बेफोर जाहोनानो जादों माने मैगं मैगं थाइगं बा जानाय लोंनायनिफ्राय जादों बेफोरो जों जा जों बेमारनिफ्राय जों गोजानाव थानोबा जों जानाय लोंनायनिफ्राय जों गोजानाव थानांगोन जोङो मैगं थाइगंनिफ्राय माने मुलि होनाय बुस्थुखौ बांद्राय जानाङाबा जों बांद्राय माबा खालामनाङा बेफोर बुस्थुखौ आरोना औ दा जों जेनेबा आंथ मिथि जों जेनेबा मैगं थाइगंनिफ्राय जों जानायखौ जों सेबाव जानांगोन जों जायो बेदर ना बेदरखौ जों जोंनि मानसि जोंनि माबाफोराथ बुहुद जायो जों बेदर बुस्थु जों ना बेदर जों जानायखौ खम खालामनांगोन जोङो जानांगोन जों दरसे दरनै आरो जों जों जायो जों अहाजासे जों उदै बुंजासै बिदि मालाबाबो जानाङा जों बिदि जायोबा जों बेमारखौ बांसिनसो लानाय जायो जों जों हायोबा जों बेदर बुस्थुखौ हराव जानाङा जों जों हराव जानांगौ मरामिस ओरैनो मैगं थाइगंफोरजों जों दै सोमलाबायनानै जानांगौ जोङो जेनेबा जों जायोबा ना बेदरखौ जायोबा जों सानाव जानांगौनाा जों सानाव जाबा जों खामानि मावनायजों जेनेबा गोलोमनायजों जों खारनाय मो खारो बेमार जेनेबा जों एक्सारसाइस खालामनाय बायदि जायो दाथ जों हराव जायोबा जों आराम उन्दुलांनाय जायो जों बिदिजों मा जायो मोदोम फुंनाय जायो ओ मोदोम फुङोब्ला नानै जों बेमारफोरखौबो जों बांसिन लाबोनाय जायो आरो जों मोननो थाङो दा औ गोबांनो बिदिनो बाथ्रा दं दा नोंथाङाबो मिथिखागोन माने बिनि बाथ्राखौ दा नोंथाङाबाबो गोबां रोंखायो बेनि बेमार आजार जारनि बाथ्राखौहाय आरो औ आरो बिदिनो गोबां गोबां बेमार दं जों मिथियै दं जों हस्पिटालाव जों बेमार जाबासो जों साननैसो थायोबासो मा मा बेमार बेफोरखौ जों मिथि नोंथां ना नोंथां जों माने न' जों गामि एरियायाव थाबाय थाबा जों जोङो बेमारफोरखौबो मिथिनो थाङा जों एसे बायेरा नलेज जों मिथिनांगोन जों बायेरायावबो गिदिंनांगोन होमबासो जों बेमार आजारखौ जों मिथिनोबा जों मा जाबा जोङो बेमारखौ जों फोसाबनोबा जों बासजों जानाय लोंनायखौबो जों जेनेबा माखौ जानांगोन माखौ जानाङा जों बे बेफोरखौ माने जों मिथिगोन जोङोथ' जों गोबां मैगं थाइगं जायो जोंथ' मिथिया जों डाक्टारफोरासो जोंनो खिथाहरगोन बिदि मैगं जाबा इदि जायो बिदि जाबादि जायो होननानै दाथ' जों जोंथ' जों जेबो मिथिया नालाय जों जानायनि जों दान्दायावबा जों जानायावल' जों स्टार्ट बा जों जानायजोंल' मानसि जायो होननानै जों गोबां रोखोमनि जों मैगं थाइगंखौबो जायो जोंङो जेनेबा मैगंं थाइगंबो जों बासिनांगोन मा मैगं जेनेबा मायाव एफेक्ट बा जों जों जेनेबा आथिं सानायानो जों बेदरखौ जों गोबांनो जायो जों आथिं सानाय बेमार हग मिरगि जानाय हग पेरालायसिस बा बिदि पेरालायसिस स्टप जानायानोथ' बुहुत मानसिखौ जोङो थैनाय बा जिउ होनाय जों नुयो दा बेफोरखौ जों बासायनांगोन जों फुङाव जों एक्सारसाइस खालामनांगोन एक्सारसाइस खालाम जों जों जोंथ' मा होनो जों गोलोम गोलोमदै बेखौनो जों बोहिया जों गोलोमबानो जों फांखायाव थायोना जोङो मेन बुस्थुआ माने गोलोम होनांगौ एक्सारसाइस खालामनानै एक्सारसाइस खालामबासो माने मा होनो गोलोमनायजों एसेबाबो जोंङो साइस्थ'फोरा मोजां जायो दा जों ना बेदर जानानै जों आरामजों खामानिबो मावाबा जों ओरैनो उदां उदां थायोबा जोंना बेमारा गोबां रोखोमनि बेलेग बेलेग बेमार जानानै थांगोन जों हामनो रोंनाय नङाबा जों फोसाबनो हानाय नंङा बिदि बेमारखौ दा आंनाथ' गुबनो जे बिनि जेनेबा बोरै मोनदोंबा बोरै सावरायनो खौ बोरै मोनदों आंनि बुंनायफोरखौ बोरै मोन्दों दा नोंथाङाबो गोबांनो रोंनाय रोंगौ जानो हागौ बिदिनो बेमार आजारनि दा नोंथांनिफ्रायबो आं एसे खोनासंनो लुबैदों। आरो नोंथांसिम आंनि बाथ्राखौ फोर बुंनाया सिनोसैमोन जेनेबा नोंथाङा दा जे हायो बेमार आजारनि एसे बिनि बिसबासो फोरमायना होबा मोजां जागोन आरो
अ आतसा बिथां हानायाथ' हागोन नाथाय बिथांना बुंनायाबो थिगानो जों बिथाङाबो मोजांङैनो फोरमायलांजोब्बाय सेस बाथ्राफोरखौनो सेस रावखौफोरखौनो जोंहाय जे बोरै मैगंफोर बासिनांगौ बोरै जोंङो कर'नानिफ्राय बासिबोनाय जों मोनथिखागौ कर'ना समाव जोंङो बिराद आखा फाखा जानायमोन आरो बेजों लोगोसे बिथांङा मोजाङैनो बुजायबोबाय ओंखायनो आं बिथांसिम दैन'बाथ होनाय जादों आंबो बुंनो सानदों माखासे राव माखासे खोथाफोरखौ जेरै जोंङो बेमारफ्रा जायो होनबा जोङो गारजि दै जे जों गारजि दैमाफोराव जोंङो गो दाथ' गरमनि सम आरो बे दैमाफोराव दुगैनानै जोङो इनफेकसोनफोर मोदोमनि गारजि बेमारफोर जाफैयो जोंहाय सिथर सिथर जाला सिथर सिथार जाबा जोंहाय गावखौ देहाखौ मोजां मोना जोंङो बे सि थर फोरनि थाखाय जों थानो हायै जायो आरो बेजों लोगोसे गारजि बार जे गारजि उखुदै बे गनाय जेरै इन्डास्ट्रिसफोरनि गनाय गारिफोरनि गनाय बिफोरजों जोंङो हां लानो हाया जायो आरो बिजों लोगोसे बिफोर उंखुंदिफोरा जोंनाव नांबा जोंहाय गावखौ उ उसुखुथु मोनो। बे गारजि उखुदैया नांबा जोंनावहाय जों गारजि बेमार जानो हमलाङो आ ओ बिजों लोगोसे जोंना माखासे निसा बिस्थुफोरखौ लाबा जोंना देहाफोरा लोरबां जालांङो। बि फोर बिफोरजोंबो जों बिराद बेमारस बेमारफोराव गोग्लैनो हायो आरो जेरै बिथाङानो बुंखाबाय जोंना बेदर जानायनि खायदाया एसे बेलेग ना जोंना माने हरावसो जोंना जासिनो आरो बांद्रायाथ' मानोना हराव सिरि सान्थि जों जाबा गोजोननाय मोनगोन गोजोननो गोजोनै उन्दुनो मोनगोन। नाथाय इदिथ' नङा बिथां होननाय बायदिनो। मानोना आ जोङो सानाव जानानैसो जों खामानि दामानि मावनानै जोङो गोलोमदैफोरखौ सुस्रांलांगोन नालाय आरो बिजों लोगोसे जे बिथांनि मेगं बुंनायाबो थिग मानोना जोंङोहाय गोदोनि समाव नुनो मोनोमोन जे जोङो मुलि मुलि होआमोन मेगंफोराव जोंङो मुलि होआ लाख नो जाबोबा थानायमोन नाथाय दायो जों गोबां मुलि बाहायसै। जे मुलिजों दायो जोङो थाब थाब मैगं मोननो हास सै बे मैगंफोरखौ मोननानै जोङो थाब थाब जानो हा जानानै जों माने बेमारफोर जायो। बे मुलिफोरा गारजि माने जों बिफोर बिफोरखौ गोजानाव दोननांगौ। आरो ओ बे इन्डास ट्रिसनि उखुदै बेफोरजोंबो जों बेमार जायो नालाय बेफोर उखुदैखौ माने इन्ट्रासफोरखौबो जों एसे खम खामनांगौ आरो बिजों लोगोसे ओ गारजि दैमा गारजि दैमायाव जे जोङो इन्डासट्रिसफोरनि लेथ्राफोरखौ गाहरो इदिनो प्लास्टिकफोर गाहरो बेफोर प्लास्टिकफोरखौ जों गारनांगौ आरो बिथां आंना खोथायाथ' बिसिनोसै मानोना जोंना टाइमाबो जानो हमबोबाय बे आरो बे हरनि सम जोंना न'फोरावबो खामानि थायो। जानो हागौ बिथांनाबो खामानि दं होमबा बिथां आंना फोरमायनायाथ' बिसिनिसैमोन।
औ औ दा नोंथाङाबा माने गोबांनि बाथ्रा आंनि सिगाङ बुंबाय बा आं मिथिबाय नोंथांसो मानेसेबां धोयन'बाद जाबाय नोंथाङाबो खामानि थाना